औ।
हेल' नोंथां।
हेल'।
अ नोंथाङा खोनादों ना?
हेल'।
अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन।
अ आं दा माने ओ मबाइेलनि माने सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै फन हरनाय जादों आरो नोंथां।
औ।
ओ मबाइल होननानै बुङोब्लाथ' जोङो नोंथाङाबोथ' माने एसेबाबो मिथिखागौआनो। मबाइल माने इन्टारनेटनोखा माने इन्टारनेट गैयाबाथ' आथिखालनि जुगाव जोङो माने जेबो खामानियानो जाया होननानै जोङो बुंनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला थ' जेनेबा फुङाव सिखारनायनिफ्राय लानानै जोङो मोनायाव उन्दुजासिम बे मबाइल लिङाबानो जों जायाखौनो बुंजासै आरोना नोंथां।
औ।
जेरैहाय जोङो ओ मोननो हायोदि जेनेबा गिबियावथ' जेनेबा सिगां समाव मबाइलाथ' जोंनियाव गेजेराव गैयामोन। जेनेबा नै उन ससेनिफ्राय जेनेबा मबाइल फैबाय बिनि बै सिगां समावहाय जाय समाव माने मबाइल गैयामोन बै समावथ' जेनेबा माबा मोनसे जेनेबा नों खौरां लानोबा बा बिदिनो खबर लानोबाथाय नों लाइजाम लिरना हरनांगौमोन बा सोरनिबा सोरनिबा आखाइयाव लाइजामफोरखौ हरफानांगौमोन एबा जेनेबा बिदिनो हाथाय बाजार थांनायावहाय लोगो मोनलायोब्लासो खबर लालायनो मोननाय बेफोरबायदिसो जायोमोन आरोोना सिगां समाव नाथाय माने आथिखालाव जोङो बेफोरबायदिखौ नुलानो होनजासै मानो होननानै बुङोब्ला आथि थिखालावहाय मबाइलनि गेजेरजोंनो मोनसे कलनि गेजेरजोंनो जोङो गासै माने खोथाखौ सेयार खालामनो हायो बा फोरमायलायनो हानाय बिदि सुबिदाया फैबाय आरोोना नोंथां। दा जोङो जेनेबा आथिखालावहाय बुंनो थाङोब्लाथ' - माने मबाइल होननानै बुङोब्ला जों बेवहायनो गासिबो माने गावनि जा ओ पार्सनेल इनफरमेसनफोर बा बिदिनो जेनेबा माखासे गावनि माने डकुमेन्टसफोर इदिनो माखासे जेनेबा खामानिनि माखासे गोनां गोनां डाटाफोर बायदिफोरखौ खौ माने मबाइल आावहायनो जों आथिखालाव मोननो हासै आरो नोना माने दोनथुमनोबो खासै दा आथिखालाव जोङो माने माबा मोनसे जेनेबा रादाब सिगांनि समावथ' माने रादाब बिलाइ फरायनानैसो जोङो अबाव मा जादों अबाव मा जायाखै बेफोरखौ मिथिनो मोनोमोन आरो जेनेबा सिगांनि समावहाय रादाब बिलाइखौ जेनेबा दिनै बायदि जाथाय जानायखौ गाबोन समफोरनि गेजेरावसो रादाब बिलाइयाव ओंखारोमोन बेबायदिमोन आरोना। दा जोङो मबाइलनि गेजेरजों माने बेफोरबायदिखौ खम नुसै आरोना। जेरैहाय
औ।
माने ओ दा माने मा मबेबा मोनसे जायगायाव दानो जाब्रबथाय जायोब्ला जोङो सेकेणड मोनसेनि गेजेरावनो जों आथिखालाव आथिखालाव मबाइलनि गेजेरजों नुनो मोनसै आरोना नोंथां आरो जेनेबा जोंहा ओ‌खौरां होग्रा माखासे निउस चेनेलफोर बेबदिनो जेनेबा रादाब फोसावग्रा माखासे मा होनो सेनेल फोरखौबो आथिखालाव मोनसै जायनि गेजेरजों जों माने रादाब अबाव मा जादों अबाव मा जायाखै माने माबेयाव मोजां खौरां मोनदों बबेयाव गाज्रि खौरां जादों। अबाव सोर माने जाब्रबथाय जादों लोमजादों बेराम आजार जादों बेफोरखौ माने गासै माने। खौरां आथिखालावहाय मबाइलनि गेजेरजोंनो मोननो हासै आरोना आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा मोननो हागौ। बावो जोङो बिदिनो जेनेबा मबाइलनि गेजेरजोंनो। माने गुबुन गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जोङो जेरैहाय जेनेबा लामा मिथियाब्ला। जोङो लकेसनफोरखौ मिथियाबा होमबा बेवहाय जेनेबा मबाइलनि गेजेरजों मेप बि नि गेजेरजों जोङो नायनानै थांनो हायो बा बिदिनो जेनेबा बबावबा। दावबायनो थाङोब्ला बै जायगानि सोमोन्दै जेनेबा सिगां नोङो नायग्रोननानैसो दावबायहैनो नांगौ जायो नालाय। बिनिखायनो जेनेबा बै जायगाया माबायदि ओमफ्राय जेनेबा बै जायगायाव माबायदि सुबुंफोरा थायो बा बिनि मिथिंगायारि समायनाया माबायदि। बेवहाय जेनेबा थानाय जानायनि सुबिदा दंना गैया बेफोरखौ माने आथिखालावहाय मबाइलनि गेजेरजोंनो एबा मबाइलनि गेजेरजों जेनेबा इन्टारनेटनियाव सार्च खालामबानो जों मोननाय बेफोरबायदि। सुबिदाया जाबाय आरोोना दानि जुगाव दा बेनि अनगायैबो। आथिखालावहाय नुनो मोनबावसै माखासे अनलाइन क्लास लानाय सोलोंथ नि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला आरो ना माने अनलाइन क्लास लानाय मबाइलनि गेजेरजोंनो क्लास खालामनाय माने आथिखालावहाय गोबां सुबिदा जाबोबाय होननानै जों बुंनो हायो आरोना। आरो बेनि अनगायैबो जों मोननो हाबावो जेरैहाय माखासे गावनि मा होनदों ओ जेनेबा माखासे गावनि देरहानाय जेननाय बायदिफोर बा गोसोनि खोथा फोरखौबो आथिखालावहाय फेसबुक बिदिनो माने ससियेल मिडियाफोरावहाय माने आपलड खालामनानै फोरमायनो हानाय बेफोरबायदि माने सुबिदाखौबो जों मोनबाय आरोना नोंथां। दा गोबां माने मबाइलनि गेजेरजों सुबिदा जादों होननानै बुंनो हाबावो जेरैहाय। बेफार फालांगिनि बेलायावबो जों मोननो थाङो। जेनेबा सोरबा सासे आइजोआ गावनि माने दख'ना दानायफोरखौ बा न'आव दानाय। फोरखौ बा बिदिनो मेसिनाव दानायफोरखौआनो जायाथों मानो जेनेबा बेफोरखौ ओ बेफार फालांगि बा जेनेबा फाननो थाखाय थियारि खालामोब्ला बेखौ माने फेसबुक फेसबुक इदिनो ससियेल मिडियाफोरावहाय माने फोसावनानै होनाय आरो ना जेनेबा ओ बिस सम प्राइस जागोन माबायदि कुवालिटि बेफोरखौ माने फोसावनानै बा एलभारडाइसफोर होनानैहाय बेवहाय माने सुबुंफोर खौ गोसो बोहोनाय बेफोरबायदि थासारिखौबो जों आथिखालाव मबाइलनि गेजेरजों मोननो हादों आरोना आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा जोङो ओ जानाय लोंनायनि बेलायावबो मोननो हाबावो जेरैहाय ओ जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्लाथ' माने गुबुनफोरनि जानाया जोंनि बर' बेफोरनिफ्राय गोबाङानो आलादा जाखायो आरो बिनि गेजेराव जेनेबा गोदो जेरैबायदि जाबोदोंमोन बर' आइजोफोरा संबोदोंमोन बेखौथ' जोङो माने आथिखालाव खम नुनो मोनसै आरोना। जेरैहाय गोदोनि दिनावहायथ' मस्ला-मस्लि बारा बाहायामोन ना बर'फोरा। नाथाय आथिखालाव नुनो मोनसे माने गोदान गोदान मस्ला माने गुबुन गुबुन हादरनि सुबुंफोरा बाहायनाय मस्लाफोरखौबो जों आथिखालाव दाना बर' आइजोफोरा बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो माखासे माने आदब खान्थिफोरखौबो बिसोरो सोलोंनानै लानायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनदों आरोना। आरो जेनेबा गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जों नुनो मोनो जेरैहाय जेनेबा बिसोरो मबाइलावहाय नुनानै बा ससियेल मिडियाआवहाय नुनानै सोरबायदि फेमास सुबुंफोरा बा एक्ट्रिस एक्टर इदिनो जेनेबा माबा मोनसे जेनेबा मुंदांखा सुबुं फोरा माबायदि द्रेस गानदों बेफोरखौ माने फल' खालामग्रा जाबाय आरोना बेफोरखौ ससे सियेल मिडियाआव नुनायनि गेजेरजोंनो आरो ना दा बेनिखायनो मबाइल होननानै बुङोब्लाथ' जों माने गोबां गाज्रिबो नुयो मोजांबो जादों खायसे बिथिङाव आरो खायसे बिथिङाव गाज्रि जादों जेरैहाय गाज्रि ज्रि जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो नुनो मोनसै जेनेबा ओ गोदोनि समावथ' जोङो मबाइल बायदिफोरखौ माने खम बाहायोमोन नालाय ओमफाय जायनि जाउनाव मेगन खर'फ्रा बारा माने गाज्रि जानाय बा एसेयावनो एसे जोङो लोमजा साजा जानाया खम जायोमोन नाथाय आथिखालनि गथ'फोरखौ मे गन गाज्रि जानाय खर' सानाय बा देहा दुब्ला मोन नाय बेफोरबायदिखौ जों माने आथिखालाव मबाइल नायबाय थानायनि जाउनाव मोननायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। दा नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर बुंनो सानो नामा?
औ। मबेलनि मबाइल बाहायनायनि सोमोन्दै ओ बेखौनो आं बुंनोसो फंनैसो बुंनो सानो जाहैबाय मबाइलखौ जो जों मोननै बिथिङाव जों बाहायनो हायो जेरै मबाइलनि मोननै आखुथाइफोर थायो बेफोर मोननै आखुथायाइफोरानो जाबाय जेरै मोजां आखुथायाइ होयो। आरो मोनसेया गाज्रि आखुथायाइ मोजां आखुथायाइनिफ्रायथ' जों गोबां गावनि थाखाय गोबां बेनिफिटस जों मोननो हायो मबाइलनि ओमफ्राय ओ जेरै नोंथाङा बुंलांबाय ओ जेरै सोलोंथाइ लानो हायो आरो बिदिनो गाव गावनि मावनाय दांनाय दानाय लुनाय बेफोरखौ ससियेल मिेडियानि गेजेरजों देखायनो हायो। फाननो हायो बेफोर गासैबो सैथो नोंथांनि बुंलांनाया गाैबो सैथो आं गनायो। आरो बेनि गेजेरावनो आं फंनैसो आं सोदेरनो सानबाय आरो बेनो जाहैबाय मबाइल ओ मबाइलखौ जों बुंनो थाङोब्ला जोंनो सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जोंनो नांगौ दानि समाव
ओ खिन्थु गोदोनि समावहाय जोंनि मानसिफोरा मबाइलफोरखौ जोंनि मानसिफोरा एथबां इम्पर्ट तेन होना सानामोन आरो आरो मबाइलनि दिरुनथाइाबो खमसिनमोन आरो दानि दानि समावहाय मबाइलनि दिरुनन्थाइआबो बांसिन जानाय हिसाबै बांसिन मानसियानो गंसे न'खराव गैयाब्लाबो गंब्रैसो मबाइल फना थायो होननानै आं सानो आरो बयनिबो न'खरावहाय गंसे न'खराव गंब्रै गंथाम बेफोरबायदि मबाइला थायो दानि समाव
औ-औ
बेनि गेजेरजोंनो जाय मबाइलनि मोजां आखु थाइफोर होन होननानै बुङोब्ला जों बेनिफ्रायनो जों बुंनो हायो जाहैबाय ओ गाव मोजाङै गाव मबाइलखौ बाहायोब्ला बेनिफ्रायनो नों दे टु दे लाइफ सानफ्रोमबोनि नों जिउ खांनायाव नोंनि थाखायहाय बेनिफिट लाबोगोन लाब लाबोगोन मोजां नोंनो सोलोंथाइ लाबोगोन बेफोरखौ जों मोननो हायो आरो मोजां आखुथायाइनिफ्राय बेनि गेजेरावनो जों बुंनो हायो जाहैबाय ओ दानि समावहाय ओ इन्टारनेट जुग जानाय हिसाबै ओ मबाइलनिफ्रायनो जों गोबां सोलोंथाइफोरखौ जों सोलोंनो हायो। जोंनि जानो गोनां आनजादफोरनि थाखाय बा एग्जामफोरनि थाखाय फरिखा फोरनि थाखाय गोबां साख'रि बाख'रिनि फरिखायानो जायाथों मानो गावनि आ सोलोंथाइ सोलिफुबाय थानाय डिग्रिफोरनि थाखाय सोलोंथायाइानो लाया मानो बे फोर गासैयावहाय जों मबाइलनिफ्राय जों हेफाजाब मोननो हायो आरो जेरै नों फोरोंगिरिनिफ्राय नों नांगौबायायदि जो मोननो हायाब्लाबो जों बेखौ गासैखौबो जों मबाइलनि दारैहाय जों मोननो हायो आरो जेब्लानो नों मबाइलाव खेवगोन नों नों बबे सोंनायनि फिननायखौ नांगौ बेखौहाय नों मबाइलाव थुयोब्लानो गासैबो सोंनायनि फिननायखौ मबाइलाजोंनो होयो आरो बेफोर गासैबो ए आइ नि दारै जायो आरो जेरै
औ नोंथां।
हाय बेबायदिनो आरो जों बुंनो हाबावो जाहैबाय ओ बिजनेस मबाइलनि दारैहाय जों बिजनेसबो खालामनायखौ जों दानि समावहाय जों नुनो हासै आरो गोबां ओ जोंनि बर' आइजोफोरानो गो गोबां सुबुंफोरानो दिनै फिसा फिसौ दखान जेरै दख'ना फाननाय बर'नि गाननाय जोमनाय बेफोरखौहाय मबाइलनि दारैहाय इन्टारनेटनि दारैहाय बेबायदिनो फाननाय बायलाय फाननाय बेफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो आरो जों मोजां बेनि फेटस स होननानै बुङोब्ला जों बेनि बेखौबो जों मोननो हायो न'आव थानानैनो बुस्थु बायनाय आरो जों बबेबा बुस्थुखौ जों बाजाराव मोनासै नाथाय जों मबाइलनि दारैहाय जों बेफोरखौ बेबायदिनो अनलाइन सशपिंनि दारैहाय जों मोननो हायो आरो बेफोरखौनो जों मबाइलनि मोजां आखुथायाइफोर होननानै जों बुंनो हायो। आरो मबाइलनि गाज्रि आखुथायफोर होननानै जों बुंनो हायोब्ला बांद्राय मबाइल नायनाया जोंनि मानसिनि देहाखौबो दुरबल खालामो जेरैहाय ओ बांसिननै गाज्रि गोहोम खोख्लैनायानो जाहैबाय मेगनाव बांसिनै गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनो मबाइलनि दारैहाय दानि समनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा गोरलैनिफ्रायनो ओ पास मास सय मास बेफोरनिफ्रायनो मबाइल लायनायखौ सुरु खालामो मबाइल नायनाय नायै नायै नायनायजों लोगोसे मा जायो मेगना उन्दै समावनो गाज्रि जायो बेबायदिनो ससमा लानो गोनां जायो फरायनायाव प्रब्लेम जायो फरायनो नायनो नायथाबबाय थानो टाइम होनो हाया जायो मगन सानाय आलौनाय बेफोरबायदिखौ जों दानि समावहाय बांसिन नुनो मोनसै आरो मबाइनि ओ साइद इफेक्ट होननानै बुङोब्लाबो जों बुं-बुंजागोन आरो। बेबायदिनो मबाइलाखौहाय बाहायनो रोङोब्ला जों लाब मोनगोन आरो मोजाङै बाहायनो रोङाब्ला बेबाय बिदिनो गावनिफ्राय गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेखौनो आं बुंनो सानो आरो मबाइलनि मोननै ओ आखुथायाइफोराखौ आं बेखौनो बुंनो सानबाय आरो दा नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां।
औ दे